औ
औ हेलौ औ।
औ खोनादोंना? औ औ खोनादों।
दा जों सावरायनो नागिरनाया रायज्लायनो नागिरनाया
औ।
ओम जों दानि बे, जे इलेक्ट्रिक कारेन्टनि सोमोन्दै जों सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन दे नोंथां।
ओम।
उम। जोंहा कारेन्ट बा इलेक्ट्रिक आरोना।
औ औ।
बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव बेबायदि गैयामोन।
नंगौ नंगौ।
औ, दायो माने इलेक्ट्रिक बा कारेन्ट फैनानै जोंहा ओ खुगा बा समाजा गोबां जौगानायबो फैबाय होननानै आङो बुंनो हायो।
नंगौ।
मानो होनना बुङोब्ला जोंहा सिगां समावहाय कारेन्ट गैयै समावहाय जोंहा मबाइल बा बिदिनो लेपटप कम्पिउटार बेफोरखौ जोंहा सालायनो हानाय जायामोन।
उम उम।
आरो जोंहा न'खरफ्रावबो सोलिनो बहुद गोब्राब जायोमोन। सिगांनि समावथ' जोङो कारेन्ट गैयै स माव पेट्रल बा डिजेलजों जोङो सोलिनो गोनां जायोमोन ना।
औ औ औ।
ने ओ इलेकट्रिक आरो बा कारेन्ट फैनानै जोंनिया गोबां सोलायनाय फैबाय फरायनाय लिरनाय बेफोरावबो जोंहा गो बां सोलायनाय फैबाय।
उम।
मानो होनना बुङोब्ला जोङो दानिया माखासे ओ गियानखौ जोङो मबाइल बा कम्पिउटारफोरनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो जेरै अनलाइन क्लास माखासे रोंगौथि बा रों सोलोंनो गोनांफोरखौ जोङो जेरै ओ निजायै जोङो मोनै बुस्थुखौ जोङो माखासे इन्टारनेट बा बेफोराव जोङो मोननो हायो। दानिया आरो सिगांनि बायदि जोङो सोलिनायाव बहुद गोब्राब जायोमोन नाथाय दानिया बेबायदि इसिबां गोब्राब जानायखौ जों नुनो मोनला। मानो होनना बुङोब्ला दानि मुगाया सोलायबाय। इलेक्ट्रिक फैनाय लोगो लोगो जों हा माखासे ओ गारिफ्राबो जोंहा इलेक्ट्रिकजों ओंखारबाय जेरै चार्ज होनानै जोङो सलायनो हायो।
औ औ।
गोरलैनो जों माने बुंनो थाङोब्ला बेवहाय पेट्रल बा डिजेलनि जों गोनांथि थि गैला ओ सार्स होनानै जोङो साननानै ला जों मिडिल क्लासनि मानसिफोरा माने सोलिनो थाखाय जों जेरै इलेकट्रिक गारि ओंखारना दाथ' मोनसे थम थम होननाय बेखौ जोङो खम समनि बेसेनावबो जोङो बायनानै मोननो हायो। बेखौ जोङो माने ओ लानानै बा माखासे इन्स्टलमेन्टाव लानानैब्लाबो जोङो इलेक्ट्रिकसो नालाय बियो सार्स होबानो जानाय। माने जोङो बेवहाय बेजोंबो जोङो रां आरजिनो हानाय माने पेसेन्जार बोनानै बा दावबायारिखौ बोनानै जोङो रां आरजिनो हायो सिगांनि समावथ' जोंङो पेट्रल बा डिजेलजोंसो सोलिनो गोनां जायोमोन ना गारिफोरा।
नंगौ नंगौ।
जों दाना इलेक्ट्रिक सार्स होनानै बेवहायबो जेनेबा मिडल क्लासनि मानसिफ्रा सोलिनो हानाय जायो आरोना मोनसे
औ।
आयदायाव थाङोब्ला माने मोनसे गुबुन मोनसे बाथ्रायाव बुंनो थाङोब्ला।
औ।
आरो जोंहा माखासे सोलायनायबो फैनायखौ जों नुनो मोनो। मोनदों जेरै जोङो सिगांनि समाव फरायनाय लिरनायफोरावहाय जोङो बाथि बा साथिजों जों फरायनाय जायोमोन ना
औ औ औ।
बेवहाय माने जोङो गोबां माने मोजाङै स्रा स्रा नुवा बा खस्थ'खौ जों जायोमोन जेरै इलेक्ट्रिक फैनानै जोङो दाथ' दैज्लां बा गर'म सम नालाय। बेवहाय जोङो गरम जायोना बौ गोबांनो बेवहाय जोङो फांखा ओंखारबाय बेफोरजों जोङो सलायनानै माने गर'म जानायखौ जोङो थान्दायै लानो हायो आरोना देहाखौ।
आरो जोंहा बेनि अनगायैबो इलेक्ट्रिकजों सोलिनो हानाय गोबां बुस्थु ओंखारदों बेनि बागैनो नोंथाङाबो माबायदि सोलायनाय फैदों बेनि बागै नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायना होदो।
औ नंगौ थारैनो बाथ्रायाथ' माने गोदोनिखौ नायोब्ला माने गोबां माने सोलायनायखौ जोङो मोननो हायो आरो माने गोदोनि दिनाव नों देहाय दहाय बुंदों जेरै ओ डिजेल आरो पेट्रलनि बाहायनाय। दंमोन होननानै आरो जोङो बाथि एबा लेन्थनजों फरायनो गोनां जायोमोन होननानै बुंदों दा जोङो जोंनि बे गोदान मुगायावहाय माने इलेक्ट्रिक कारेन्टआ फैनाय लोगो लोगोनो माने ओ मा होनगोन बेखौहाय जोंनि गेजेरावहाय माने सोलायनाया फैमारदों बे बे बुंनांगोन बेनिफ्राय दा दहाय नों बुंनाय बायदि बे जेरैहाय ओ गारि ओ दानि दिनावहाय ओरैनो एर एर माने दा एम आइ आव लानानैबो माखासे माने इलेक्ट्रिकनि कारेन्टनि माखासे खारग्रा माबा ओंखारदों आरो। दा बेजोंहायबो जोङो माने ओम सोलिनो हाबाय। बिनिफ्राय रांखान्थियावबो जोङो एसे एसे नङा एसे माने दा रांखान्थि आरजिनो हायो होननानै जोंबो बुंनांगोन आरो बेखौ।
औ औ।
बेनो ओमफ्राय ओ दानि दानि मुगाया माने ओरैबायदि मोनसे मुगा जेनेबा सो -सोब जेरावबो माबा मोनसे जों बायनो थाङोब्ला बा नुनो थाङोब्ला जों माने कारेन्ट जों गैया सारा माने बुंनो हाया आरो माने कारेन्ट थाथारखायोखि जों बेखौ बुंनांगोन आरो जेनेब रावबो आरो जेनेबा मबाइल सार्ज होनाय होन बिनि ओमफ्राय कम्पिउटार सालायनायानो होन बेनिफ्राय गारि मथर सालायनायानो होन जेरावबो माने बे इलेक्ट्रिकनि बाहायनाय बा कारेन्टनि बाहायनाया माने जोंनि समाजाव गोबाङैनो माने गोहोम खोग्लैनायखौ जों मोननो हाबाय आरो नुनो मोनबाय।
औ औ माने बुंनो थाङोब्ला गुजि जौखोन्दोआनो माने इलेकट्रिकआव सोलिनाय बायदि थांबाय आरो दानि गोदान मुगायाव।
नंगौ नंगौ नों थारैनो।
साननानै ला गासिबो औ गासिबो फिसा, फिसा बुस्थुनिफ्राय लानानै जोंना दाना इलेक्ट्रिकजों ओंखारजोब्बाय ना, गोदोनि दिनावहायथ' खामानि दामानि मावनायावबो जेनेबा जा ओ माखासे बुस्थुआ गोबां इलेक्ट्रिक ओंखारनाय लोग लोगो लोगो जोंना इलेक्ट्रिकजों सोलिनो हानाय माखासे आइजेंफोर ओंखारबायना?
उम
जाय बुस्थुखौ जों सिगांनि समाव आखाइजों मावोमोन बे बुस बुस्थुवा दाना माने इलेकट्रिक, मोननाय लोगो लोगो जों बेजों गोरलैयैनो मावनो हानाय सुबिदायाव फैबाय आरो। इलेक्ट्रिकआ जोंनि ओ समाज एबा जोंनि मुलुगाव फैनानै मोजां मोजां साबसिननिफ्राय हामसिनखौ जोङो नुनो मोननाय जादों।
बुंनो थाङोब्ला जोंना दा ओ माखासे जेरै गुबुन गुबुन जायगायावहाय जोंना दासिमबो ओ कारेन्ट बा इलेक्ट्रिकआ गैया बेफोरबायदि जायगायावहाय दासिमबो जोङो माख माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जाया आरोना नोंथां,
औ खस्थ' नुनो मोनो माने औ जायफोराव जाय जायगाफ्राव गैया दासिमाव आरो बे जायगाफोराव माने एसेबारे एसेबाबो बिसनि बिसनि थाखाय आरो जेंनाया दङ आरो बेखौ जोङो नुनो मोनदों दा बुंनो थाङो अब्ला बे मुगायाव आरोना, बे मुगायाव जोंनि थाखाय माने बे कारेन्टआ थाथारनांगोन अब्लासो जोंनि गेजेरावहाय माने ओ माखासे सुबिदाफोरखौ जोङो माने बिनि गेजेरजोंहाय मोननो हागोन आरो कारेन्टनि गेजेरजोंनो औ जौ औ फैगोन औ
जाय जायगायावहाय दासिमबो कारेन्ट गैया बेफोरबायदि जायगायाव माने बिसोरजों जोङो ख'बर लालायनो बाबा मा मोनसे बाथ्रा रायज्लायहरनो गोबां खस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनना बुङोब्ला बिसोरनाव गोसोबायदि मुग मबाइेल नेटवर्क टावार बेफोर थाया नालाय ना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ बे बाथ्राया हरै थाबिरनो सैथो बियो,
दामाने जोंनियावहाय जोङो गोसोबायदि जोङो लाइन थाबानो थायो लाइनाथ' अट'मेटिक थाबाय थाखायो माने गोसोबायदि मबाइल चार्ज जोबबानो होनो हायो। नाथाय जाय जायगायावहाय दासि, बो गैया माने बिसोरनि जायगायावहाय गोसोबायदि जों नांगौ बायदि समावहाय माने खबर लानो मोना आरो जोंना बे कारेन्ट ओंखारनाय लोगो लोगो जोंना मबाइलाबोथ' कारेन्टजोंनो सोलिनाय नालायना नोंथां,
नंगौ नंगौ औ
मबाइलाव' जों गोबां बुस बुस्थुखौ जों नुनो मोनो जेरै निउस मिडिया बा माबा मोनसे बेफोरखौ जोङो उमुक जायगायाव माबा मोनसे जादों माबा मोनसे जाथाय जादों बेफोरखौथ' जोङो खुद गावनि मेगनजों जों नुहैनाय जाया नालाय नोंथां, बैफोर बुस्थुआबो माने इलेक, ट्रनिक बुस्थुसो नालाय जेरै केमेरा लेपटप मबाइल बेफोरबो इलेकट्रनिक बुस्थुसो नालाय कारेन्टजों सोलिनाय बुस्थु माने बेफोरनि दारै जों माने अबेबा गोजान जायगायाव माबा मोनसे जाथाय जादोंब्लाबो जोङो माने गावनि खुद मेगनजों जोङो दा नुनो हानाय जायो आरो
औ औ
जेरैबायदिहाय जों दा ओ सोरखौबा माबा मोनसे प्रब्लेमाव नुदोंब्ला जों दा राङा रांफोरनि गोनांथि जायोबा माने जों दा मबाइलजोंनो जोङो हरनो हानाय जायो गुगोल पे फन पे बेफोरनि दारै माने आरो दानियाथ' सोब दखानावनो बा बांसिन दखानावनो जोङो बै गुगोल पेनि जा बक्स थायोना नोंथां जोङो पे खालामबाथाय गाबोना बेबोथ' मोनसे एसे इलेक्ट्रनिक बुस्थुसो नालाय नोंथां माने बे गैयि समावहाय माने जोंहा सोरबा बायदिया माने गोबां थगायजानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना। सोरबा रोङै मानसिफोरा माने। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै। फैबाय उननि समाव। हाय माने मोजाङै सावरायफिननोसै।
औ औ।
नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय आरो माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोननाय जाबाय आङो।
आंबो नोंथांजों सावरायनानै बे दिनैहाय बे माखासे बाथ्राफोरखौ माने गोथौयै नङाब्लाबो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो जे जे सोलियो बेखौ मोनथिनो मोनबाय। बिनि थाखाय नोंथांनिसिम। आंनि फनखौ रिसिभ खालामनो थाखाय गोजोन। जाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
दे।